हेल'
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ नोंथां हादों।
औ ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम बैसागो बोथोरनि सायाव ओस सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ नंगौ नोंथां। औ बैसागु बुङोब्लाथ' जोंनि जायगायाव जोबोरैनो खोनादों ना नोंथां?
औ औ औ नोंथां दे बुं?
औ बैसागु बुङोबाथ' नोंथां जोंनि जायगाफोराव बोसोराव बेखौ खेबसे बे फालिनायखौ नुनो मोनो। बैसागोखौ जोङो बैसाग दानाव फालिनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोंनिया बैसागु बोथोर माने गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो बेवहाय जोङो मिथिंगानि समायना रमायना महर जेनेबा बिफां लाइफांनि बिलाइ बैफोरखौबो जोङो खिलिनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेनि अनग गायैबो जोंनिया औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ बेनि अनगायैबो जोङो औ‌ बै बोथोराव जोङो सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै जों ओ रंजा बाजायै खुसिनो मोसानायफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेयाव जों बैसागुआव गिबियावनो औ जोंनिया बैसागो बोथोरा स्नि सान जोंनि जायगायाव फालियो नालाय स' बेनिखायनो जोङो गिबियावनो मोसौ बैसागोफोरखौ ओ फालिनायखौ नुनो मोनो बेे मोसौ बैसागु बुंबाथ' नोंथां जोंनिया बेवहाय गिबियावनो मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो स' लाहार फाहार खालामनाय हिसाबै जोंनो बायदिसिना आ फिथाइ सामथाइफोरखौ नांगौ जायो बेवहाय जोङो लाव फान्थाव आरो बायदि रोखोमनि जोङो बिदि फिथाइ सामथाइखौ बुथुमना लानानै हाना लाग्रोनाय जायो फुङावनो आरो हाखांनानै जोङो दिगु लुटि आरो ओ थाराय बायदिफोरखौ जोङो ओ बुथुमनानै लायो। आरो जेब्ला बेफोरखौ हाखांगोन अब्ला बेयाव। जोङो माला बानायनाय जायो माला बानायनानै जोङो। बे बेखौ। बेखौ जोङो माने मोसौ थुखैनायाव। जि जायगायाव थुखैगोन हमना लाबाय दैमा दैमायाव थुखैबा। दैमासिम लाना थांगोन आरो नङाब्लाबा दंग'फोरावबो थुखैनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगा आरो मो मोसौखौ जोङो गोसो गोसोम हांगार जे खान्थानिफ्राय मोनो बैखौ। खौबो जोङो मोसौखौ मोसौनियाव बिखुंङाव फोनना होनायखौ नुनो मोनो। औ बिदिनो जोङो जेब्ला ओ दुब माबायाव दैमा। फोराव जोङो थुखैनो लांगोन अब्लाथाय बै जायगायाव। जोङो बायदि रोखोमनि माने हमना लाबाय बर'निनो जोंनिया। बेवहाय थुखैनाय समाव ओ मेथाइ खनो खुगा मेथाइ। बे खुगाखौ मेथाइखौ खननानै आरो जों जि ओ फिथाइ सामथाइ हानानै लाबाय बै फिथाइ सामथाइफोरखौ। बै मोसौनियाव सारना होनानै जोङो। ओ मेथाइ। खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जोङो जि गोजाम फागा दङमोन गोजान। जि मोसौ खानाय गुलियाव बेखौ जोङो ओ बेखौ जोङो माबाने माबानो ओ बैयावनो बावबोनायखौ नुनो मोनो जि जायगायाव जों मोसौ थुखैगोन। बेनिफ्राय जों जि थाराय लांदोंमोन बै थारायखौबो जोङो बै जायगायाव गा औ गायबोनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जेब्ला जोङो बेबायदिनो मोसौखौ दुब्लि फोथारफोराव हेगारनायखौ नुनो मोनो हेगारखांनानै जोङो बिदिनो सानसे। थाबाय आरो जेब्ला मोना जायो मोना जाब्लाथाय जोङो। मोसौखौ गुलि न'आव लाना फैबाथाय गोदान फाखा देबा दिरुंजों जोङो खाना दोननायखौ नु नुनो मोनो बिदिनो मोसौ बैसागोआ गाजा गोमजायै थाङो आरो लोगोसे। बेनि उनाव जोङो। दे थासो मैगं थाइगं गोखा गोखाैफोरखौ खानानै बैखालि जानायख खौबो नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालियो बे मानसि बैसागुआव जोङो फुंङावनो। दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बै उन्दैफोरा गोदोरफोरखौ खुलुमनाय एबा। जोङो बिदि आर'नाइफोरजों मान बावनाय बैफोरखौ जोङो फुंङावनो नुनाय ओ नुनाय नुयो। फुंङावनो खालामो माने बै मानसि सानखालि जोङो सानसेयानो माने बिदिनो आलासि। फोरनियाव थांनानैबो जोङो गोदोरफोरखौ खुलुमनाय मान मान बावनाय बा जोङो बिदिनो। मान लानाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला। बिदि मानसि बैसागुआव थाङो अब्लाथ' बेनि उनाव जोङो खाम सिफुं बायदिसिना। आरो दामग्रा देमग्राफोरखौ लानानै गामि गामि सेंग्रा सिख्ला ज' ज'। जयै गानग्रा जोमग्रा ओ जेनेबा गानग्रा जोमग्रा हिनजावफोरा जोगनिया दखना। आ बिदिनो आर'नाइ बायदि लानानै जोङो आरो हौवाफोरखौ बिदिनो। गामसा फालि फालिथ' नङा जेनेबा बेखौ होनगोन जेनेबा आर'नाइ। आरो गुफुर सिन्जि बेफोरखौ गान्नानै जोङो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो। बेदिनो जोङो न'खर न'खर जोङो मोसाथिंहैनायखौ नुनो मोनो मोसाथिंनान नै जोङो ओ बायदिसिना रां मोननायखौ एबा माइरं मोननायखौ जोङो जोब थायाव जोङो ज'यैनो खाना जानायखौ नुनो मोन नो आरो नोंथां। होनबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायसा बैसागुखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बैसागुआ जाहैबाय जोंहा मोनसे फोरबो नङा होमबा। बेबायदि होननानै जोङो फोरबोफोर फोरबोफोरखौ जोङो गोबां रोखोमाव मोननो हायो। जेरैहाय हायुङारियै जोङो फालिनाय फोरबो जेरैहाय मा मा होनना बुङो हायुङारियै फालिनाय फोरबो बो होननानै बुङोबा जोङो ओ उ-उदांस्रि सान आरो बेबायदिनो योगा सान बेफोरखौ जोङो फुरा हायुंङारियैनो फालिनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो मा होननानै बुंनो जोङो माखासे फोरबोफोर दङ' माखासे फोरबोफोरा जाहैबाय आबाद खौ लानानै फालिनाय जायो। जेरैहाय कार्तिग गासा आरो मागो दमासि ना आरो बि बायदिनो माखासे फोरबोफोरखौ जोङो ओ इसोरखौ बा धोरोमखौ लानानै जोङो फालिनाय जायो। जेरैहाय खेराइ फोरबो। आरो लोखि फुजा दुर्गा फुज जा सर'स्वति फुजा ना बेफोर फोरबोफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि बैसागु फोरबोआबो मोनसे आबादखौ लानानै जोंहा फालिनाय बा मोनसे जोंनि मा ओ हारियारि जोंहा मा फोरबो आरो बियो मोनसे नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो बैसागु फोरबो होननानै बुङोबा जों बर' हिसाबै जों बयबो मिन्थियो आरो जोङो फुरा आसामावबो मिन्थिसै। आथि खालाव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा बालै बांसिननिफाय बांसिन मिन्थिनो हमलांबाय आरो बेबायदिनो जोङो बैसागु फोरबो होननानै बुंनोबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनिथिंजायबो गि बियाव जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोङो संक्रान्ति फालिनाय जायो। बेयाव जोङो मो सौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु फालिनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बेनोदि जोङो थांना थानाय बा जिउ खुंनायाव जोङो मा होननानै बुङो मोसौ मोसाखौ लानानै बा मोस सौ मोसाजों आबाद मावनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। जेरैहाय जोङो माबा मोनसे ओ फसलफोर बा आबादफोर मावोबा जोङो मोसौजों नो एवनानै जोङो आबादखौ दिखांनानै लानाय जायो नङा होम्बा नोंथां। जेरैहाय माइ गायोबाबो जोङो मोसौजोंनो एवनाय जायो। बेबायदिनो आलु गायोबाबो बेबायदिनो बेसर सिबिं गुबुन गुबुन आबाद आ आरो बेबायदिनो जोङो बेफोर आबादफोराव जोङो मोसौफोरखौ मा नै एवनायाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बै माखासे दिखांना लानाय आबादफोरखौ जोङो रोगानो थाखाय जोङो मोसौखौनो बा मोसौनि गारिजोंनो जोङो रोगानाय जायो आरो बे बायदिनो जोङो मोसौनि हासारजोंनो जों गुबुन गुबुन आबादफोर मावो। बेनिखायनो जोङो मा होननानै बुंदों मोसौखौ लोखि हिसाबै जोङो साननानै लानाय जायो। आरो बिनिखायनो जोङो बैसाग बैस सागु फोरबोजों लोगोसे जोङो मोसौ फोरबोखौबो जोङो फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो मोस सौ फोरबोआव जोङो मा होननानै बुङो संक्रान्तियाव जोङो फुंङावनो जोङो मोसौफोरखौ थुखैनानै जोङो मा होनना बुङो बेयाव ओ ओंखाम दोनिफ्राय जोङो हांगार एरखुनानै जोङो बि ओ बियाव फोथा थुनाय जायो मोसौफोरनाव आरो बेबायदिनो दिगिलिवा बायदिसिनाफोरजों जोङो बु ज्राव बुज्राव होनाय जायो। मानो होननानै बुङोबा बेयाव फोथायनाय दं दि मोसौफोरनाव जाहाथे बेमार आजार सिथर सिला जाया आरो बे गोसोम दाग फुननायानो जाहैबाय जोंहा ओइदिनखालि मोसौखौ जोङो हगारसारनानै होयो बे समाव। जाहाथे हाग्रानि जिब जुनार मोसा आ लख्राफोरा मोसौनाव नोजोर नाङा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोसौनि बेमारफोरा जाहाथे जाया बेनि थाखाय जोङो बेखौ नेमखौ खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे दिनखालि जोङो मा होनना बुङो मोसौखौ हगारनानै लानानै फैयोब्ला जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो। गोदान दिरुंखौ जोङो मोसौनाव खानाय जायो आरो बिनि अखानायै जोंहा जाहैबाय। मानसि बैसागु ना बैसागु बैसागनि से अक्ट'आव जोंहा बेयाव जों सुबुं माहारिफोरा रंजायो जोङो गिबियाव फुङाव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां मा खालामो जोंहा नखराव फुजा। होनाय जायो न'खरैनो जेरै गावबागाव धोरोमखौ लानानै जेरै ब्रह्मफोरा ब्रह्म धोरोमजों लानानै बाथौफोरा बाथौ धोरोमजों लानानै बा गुबुन गुबुन धोरोम फोरा गावबागाव धोरोमारि नेमखान्थिजों जोङो खुलुमनायखौ बा सिबिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जोङो देरसिनखौ देरसिना उन्दैखौ मान होलायनाय एबा दुइसिना देरसिनफोरखौ खुलुमनाय खुुमनाय बैफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो मा जायो बिनि उनाव जोङो रायजो एबा मा होननानै बुङो ओनसोल एबा गामि गामिफोराव थानाय थानसालिफोराव जोङो ज'यै आर'ज गाबनाय बा इसोर सिबिनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो बेयावबो एखे नेमखान्थि बायदियै जोंहा धोरोमखौ लानानै गावबा गाव धोरोमजों। जोङो इसोर सिबिनाय जायो बिनिफ्राय आरो एखेयैनो देरसिनफोरा दुइसिन। खौ अननाय आरो दुइसिनफोरा देरसिनखौ खुलुमनानै मान होनाय बेफोरबायदि जोंहा मा अननाय होनाय आरो अननाय लानाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जायो बेजों लोगोसे जोंहा बैसाग बैसागुनि सोमोन्दै आरो जोंनि थांना थानायनि आरो जोंनि माखासे मोजां मोजां। दैदेनगिरिफोरा बा जोंनि देरसिनबा गियान गोनां बा मान गोनां बा बेबायदिनो बिबुंथि होनो हानाय मानसिफोरा बुजायनानै होयो एबा बिबुंथि लाखियो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे बेयाव माखासे बादायलायनाय फोरबोफोर जेरै खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिनाफोरबो लानो हायो आरो बेयाव से अक्ट' खालि नङाबाबो जोङो गुबुन बा द' खालारहालागै जोङो मोसानाय बायदिसिना बेफोरबायदि हाबाफारि बादायलायनायखौ लानो हायो। बिनि सिगां जोङो गामियावनो। रायजो एबा जोङो हानजा जानानै सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरै आरो गथ'साफोर बेफोरबायदि हानजा जानानै जोङो बर'नि दोरोङारि माखासे दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोरनि मिलौदो देंखोजों जोङो ज' ज' न'खर न'खर हान्जा जानानै जोङो रंजानायखौ जों। जोङो नुनो मोनो बेयाव जोङो माखासे मोनसे नियम दङ' जोंहा जाय न'खराव थाङो बै न'खरफोरा अननानै जा बेसाद हरो बेखौ लाबोनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेनि उनाव जोङो बेबायदिनो थाम ब्रै अक्ट'हालागै जोङो बेखौ गोखा गोखायै जानायजों लोगोसे जोङो बेखौ मा होनना बुङो लावखार ओंखाम जाफायो आरो जेरैहाय गोखा गोखै जानाय होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन मुलि हारिनि लाइफांफोर जेरै मानि मुनि सिब्रु आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गोबांथार रोखोमनि मैगं थाइगं बा मुलि हारिनि लाइफांफोरखौजो बुथुमनानै जानाय जायो आरो बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे बे बोसोराव बा थांनाय बोसोराव जोंहा जा बेमार आजार जाबाय बे खारथों आरो बे बोसोराव बिदि दाजाथों औ साबायखर थाबाय नोंथां।